खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दंलाबायो नोंथां ना ओरैनो।
मोनानि जानाय आदारबो जाखांबाय नोंथां?
अ नोंथां माने मोनानि जानाय आदारखौथ' जाथ'वाखै नोंथां जानायालाय दासो सं गासिनो नोंथां।
अ सं जाथ'आखै जाथ'आखै ओमबा नोंथां?
जाथ'आखै नोंथां नोंथाङालाय जाबाय नामा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
माने दा नोंथां आ खबरफोरालाय बोरै?
नोंथां आंहथ' खबरदा दा गेजेरावनो दं नोंथां माने मोजांबो माने मालाबा समाव गाज्रिबो बेबायदिनो मोजाङैनो सोलिना दङ आरो। ओ नोंथां औ औ नोथांनालाय नोंथां?
नोंथां आंना बिदिनि गेजेराव माने मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा आरोखि।
औ औ नोंथां औ।
औ औ माने आं नोंथांनि सायाव माबा मोनसे ट्रफिक लानसो फैदोंमोन आरोखि नोंथांनाव।
अ दा आं मा टपिक बे फोरमायना होलाय।
ओफ्राय ट्रफिकनो जाबाय बेरायनायनि बागै एसे नोंथांनाव मिथिनो लुबैदोंमोन आरोखि आं।
औ औ नोंथां होमबा आं एसे फोरमायनो हानोसै नङा मा बेरायनायनि बागै?
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ नोंथां जेनेबा जों बेरायनाय बुङोब्ला मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनायखौनो एबा गोजान जायगायाव जेनेबा जों नु नुयै बुस्थु एबा नुफोरै बुस्थु जों नायहै दों खोजों बेरायनाय होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? औ जों बेरायनायाथ' जों मोननै मोनथाम रोखोमनि जों बुंनो हायो जेरै मोनसे जेनेबा खाथि खालायाव बेरायनाय एबा थाबायग्लांनानै बेरायनाय एबा गारि मथ मटर लानानै बा बाइक स्कुटिफोर लानानै माने गोजान जायगायाव जों बेरायहैनाय बेफोरबायदि जों जों बेरायनायनि बागै जेना जों बेफोरबायदिखौ जों बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ।
औ दा आरो जेनेबा गोजान जायगायाव बेरायनायनि बागै फंनैसो बुंनोसै नोंथाङा जेनेबा जों बुंनो हायो। ब्ला एबा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों गारि मथर लानानै जों गोजान गोजान जायगायाव जों बेरायनायखौ जों बेरायनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला माने जोंनिया ओ जों गिबियाव मा नांगोरगोन होनना बुङोब्ला जेनेबा जों सोलोंथाइखौ नांग्रोगोन होन्नानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
जों सोलोंथाइखौ नांगौ होनना बुङोब्ला माने जोङो ओ सोलों सोलोंथाय गैयाब्ला जेनेबा जों मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बेनि बागै जों जेबोखौनो मोनथियाब्ला एबा जों गुबुनजों ओ जोंनि खोथा बाथ्रा एबा बाथ्राफोर ला सावरायनो जों जेबो जेनेबा जों जानला मानला एबा बुथार जाला बायगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
औ नोंथां आरो जों सोलोंथाइ थायोब्ला मे जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला माने जों माने बिसोरनि जेनेबा जों राव ए रावफोरखौ एबा बिसोरनि बाथ्राफोरखौ एबा बिसोरनि थानाय। जायगा एबा माने बायदि रोखोमनि ओ गुबुननि माने माबा ओ औ औ नोंथां माने थां माने जों सोलोंथाइ थायोब्ला माने बिनि जाउनाव माने जों ओ ओ माने जों माने मोजां मोजां ओ जायगायावबो थांनो हायो बा गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो आरो नोंथां सोलोंथाइ थायोब्लासो।
औ नोंथां औ औ
औ नोंथां आरो जों बेरायनो होनोब्ला नोंथां माने जोबोद माने जों ओ आंथ' माने आंनि बेरायनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथां आं
औ नोंथां औ
बे मा बांसिन हाजो ओनसोलाव आं ओरैनो न'आव था बेराया जेनेबा न'निफ्राय ओंखारालास न' सिङाव थाबाय थायोब्ला एबा न'आव थाबाय थायोब्ला जों गुबुन जायगायाव जेबो ओंखाराबा एबा बाहहेरायाव ओंखाराबा जेनेबा जों माने गावखौनो गाव एबा बेमा आरि दि बेबा बि बेमार जानो हमलांओ नो औ औ नोंथां आरो जोङो आरो आं बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो ओ हाजो ओनसोलाव थाङोब्ला एबा दैमा दैसायाव थाङोब्ला जोंनि देहा जोंनि जोंनि मेलेमफ्राबो जों फ्रेस जानायखौ जों मिथ मिथियो आरोना नों थां जेनबा जों
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां औ जेनेबा जों दैमा दैसायाव थाङोब्ला जेनेबा जों गोसोफ्राबो मोजां जायो जायो आरो ना नोंथां जों जेनेबा बिस दैमा दैसानि हाजो हालानि जेनेबा जों सिना रि समायना रमायना नुथायाइफोरखौ जों नुनो मोनोब्ला माने बिराद मोजां मोनो आरोना नोंथां जोंनि गोसोफ्रा
औ नोंथां औ औ
औ नोंथां आरो आं बुंनो थाङोन दि जेनेबा जोङो ओइ हारसिं बेरायला सिनो माने सानै साथाम बेरायना बेरा बेरायोब्ला आं एबा सानै साथाम लोगोफोरजों बेराय बेरायोब्ला माने आं मोजां जानायखौ आं बुंनो सानो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला नों गुबुन जायगायाव गुबुन जायगायाव हारसिं थाङोब्ला माने गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा माने नोंखौ गादबनो एबा नारसि बिदिनो बोलो मोनो नङा होनबा नोंथां हारसिं जानायनि जाउनाव औ नोंथां जेनेबा जोंङो लोगो लानानै एबा ओ सानै साथाम लोगोफोरजों थाङोब्ला माने माने गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा जोंखौ नारसिंनो बोलो मोना आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला नोंनि लोगो माने नोंनि ओ नोंनि लोगोआव माने लोगोफोर थान थानायनि थाखाय आरो जेनेबा नों माने एसे मोजां मोनो आरो ना गोसोखौ नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ औ थारमाने नोंथाङावबो एसे फोरमायना होलाय जेनेबा नोंथाङा माबायदि जाय जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो एबा माबायदि समाव बेरायनो मोजां मोनो? एबा माने लोगोफोरजों बेरायनो मोनो ना हारसिं बेरायनो मोजां मोनो एबा गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो मोनो मोजां मोनो एबा हाजो ओनसोलाव बेरायनो मोजां मोनो ना दैमा दैसायाव बेरायनो मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ दे जागोन नोंथां माने बेरायनाय होनोबा आंथ' दाथ' गरम बोथोर ना नोंथां खोनायाखै नोंथां हेलौ
औ खोनादो नोंथां बुं दे
अ दा दाथ' बेराय बेरायनाय होनोबा दाथ' गरम बो ना नोंथां माने इदिनो दैसा सेर सेर दैफोराव दुगैनाय बिदि मोजां मोनो आरोखि आं बेरायनो आरो लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै बिदिनो हाजो जिं जिं बिदिनो ज' ज' बेरायनानै दुगैनाय इदिनो मानाय इदिखौ मोजां मोनो आरोखि नोंथां आरो बेलेग जायगाफोराव बेरायहैनाय माने गुबुन गुबुन जायगाफोरनि जायगायाव थांनानै बिसिनि जायगाफोरखौ नायनाय बिदि मोजां मोनो आरोखि नोंथाङा।
अ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जायगायाव थांनानै मा बिसिनि जायगाफोरखौ नायनाय आरो बेलेग बेलेग हादोराव थांनानै बिसिनि थानायफोरखौ हा माबाफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरोखि आं नोंथां। बिदिनो लोगोफोर ज' ज' था लानानै बिदि बे जेरै मोजां मोनो आरो
औ नोंगौ नोंथां औ औ।
औ नोंथाङाबो एसे आरोबाव फोरमायबावनो हाबावगोन नामा?
ए नोंथां फोरमायनोथ' आं जेनेबा एसे हाबावगोन हानायालाय जेनेबा आं जा एसे मिथिबावौ नङामा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ जेनेबा जों बेरायनांगौ होनना बुङोब्ला जोंनि आखयाव रां रुफाबो थाग्रोनांगौ नङामा नोंथां जों रां रु फा गैयाब्ला जों जेनेबा जोङो थांनो सानब्लाबो एबा गुबुन जायगायाव बेरायनो सानब्लााबो जों बेरायनो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ नोथां औ।
औ थां जेनेबा जों गिबियाव जों बुंनो हायोब्ला दां रुफा थाग्रो नांगोन नों गोजान जायगायाव बेरायनोब्ला। आरो जों रां रुफा गैयाब्लाबो जों बेरायनो हायो, जों माखासे जेनेबा रां रुफा गैयै बेयाव जे बेरायनो होनोब्ला जों खाथि खालानि जेनेबा खा थिखालाव थानाय माखासे बेरायग्रा जायगाफोर एबा दैमा दैसाफ्राव जों बेरायनो हायो। जों दैमा दैसा बोरायनो नांगौ होनना बुंबा जेनेबा जों बिसोरनिफ्राय जेनेबा बोहैनाय दै जे जेनेबा जोंनि गोसोआबो मोजां मो सान्थि एबा गोजोन मोननोनै मोनो आरोना नोंथां।
अ नोथां औ।
औ आ जों माने हाजो ओनसोलाव माने जों हाजोनि हाजो ओनसोलाव माने गोबां मोजां गोसु सुदे बार बारो ना नोंथां, बेनि जाउनाव माने हाजो ओनसोलावबो बेरायनायखौ आं मोजां मोनो आरोना नोंथां, जेनेबा जों गुबुन जायगायाव बेरायनायखौ नुला माने गोजान गोजान जायगायाव माने बरफ जायगायाव एबा हाजो गोजौ गोजौ जायगायाव जों गोजान गोजान जायगायावबो बेरायनो है नो हायो आरोना नोंथां। मानो होनोबो बेफोरबायदि जायगाफ्राव जों मोजां मोजां
औ नोंथां औ।
खोनादोना नोंथां? औ नोंथां आरो जों माने औ नोंथां जों माने जों बेरायनाय बेरायनो मोनसे माने गोजान गोजान जायगायाव बेरायोब्ला माने जों माखासे बाथ्राफोर जों मिथिबोनो हायो जोङो। बा जोङो बे जायगानि जा थाय एबा जारिमिन दोहोखो जों बेरायना मिथिनो मोनो आरोना जेनेबा आरो जों मिथिनो मोनबावदो जों मोनसे बिदिनो गुबुन जायगाफ्राव जों बेरायनो थाङोब्ला माखासे सुबुंफोरनि जानाय, लोंनाय, था नाय गाननाय, जोमनाय, माने बिसोरनि माखासे कालसारफोरखौ जों मिथिनो हायो आरोना नोंथां जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि सुबुंफोरा माने माबायदि जायो माबायदि लोङो बेबा माबायदि बानायो माबायदि संनानै ज जायो बेफोरबायदिनि बागै जों मिथिनो मोनो आरो नोंथां जेन'बा जों मिथियै बाथ्राफोरखौबो आरो ज जों मिथिनो मोनो बिसोरनि गाननाय जोमनाय माने बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ माबायदि दिहुननानै गान नो जोमो एबा माबायदि रोखोमनि गानो एबा माबायदि ओ आगरनिफोरनि गानो माने जों बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
हाबावदि बिसोरनि थानाय थानाय जानाय थानायफोरखौ जों माने बिसोरो माबायदि बायदि न' बानाया थायो एबा माबायदि रोखोमनि थायो एबा माबायदि थायो माने माबायदि थानाया बिसोरनि थाखाय मोजां मानो जों बेफोरनि बागै जों मिथिनो मोनो आरोना जोङो बेरायनायजों लोगोसे नोंथां बेनिखायनो आं सानो जेनेबा जों ओ जों न'आवल' थानानै जाया जेनेबा जों न'आव थाबा माने जोंनि गोसोफ्राबो जों सोलायलांनो हमबाय जेनेबा हारसिंनो जों न'आवबो थाबाय थायोबा जोंनि माखासे ओ माखासे बाथ्राफ्रा जों माने गोसोआव गोबां साननाय हनायफोरा जों जानो हमनो आरोना नोंथां माने जों न'आव थाबाय थायोबा बिनिखायनो जोङो आं सानोदि जेनेबा जोङो बेरायनां गौ जेनेबा बेरायनांगौ समाव बेरायनांगौ नङाबा नोंथां आरो माखासे समाव जों खामानिबो मावनांगौ आरो आरो जों बेरायनांगौ समाव बेरायनांगौ बेरायनांगौबो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथां नोंथां जेनेबा समावथ' जाबाय कलखौ औ नोंथां जेनेबा कल कइसननानै दोनथ'सै नङा होमबा नोंथां।
औ दे नोंथांदो
औ नोंथां दान' दोन नोंथाङा।
द